हेलौ
औ नोंथां
औ
अ नोंथांजों ओ बरफोरनि खारै ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ ओ बर समाजाव खायसे रोखोमनि ओंख्रि संनायाव खारदै नङाब्लानो जाया बेनिखायनो ओ खारदै होआब्लानो ओंख्रिया जानो गोथाव जाया होननानै जोंनि ओम बरफोरा बुङो आरो खारदैखौ जोङो थालिर फस्ला बा थालिर मादा सबाय सिबिंनि साबा आरो नालेंखर बिगुरखौ फोरानना सावनानै हांगार खालामना बे हांगारखौ दै होनानै सरनानै खारदैखौ दिहुननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो खारदैजों नारजि सबाय अनला ओंख्रिफोराव खारदि होनानै संनाय जायो आरो बे मैगंफोराव खारदैखौ ओ होनानै संथारनो गोनां जायो
औ
नारजिखौ खारदि होनानै ना बा अमा बेदरफोरखौ रुदबना रोसि होनानैबो संनाय जायो आरो अमा बेदरखौ लाब्रा बानायनानै संनाय जायो बेखौनो नारजि अमा खाजि होननानै बुङो आरो
औ
नारजिखौ जेरैखि जायाथों मानो खारदै होआब्ला नारजिया नारजि बिलाइया गेब्लेनो नागिरा आरो जानोबो गोथाव जाया
औ
बेखायनो नारजि संनो थाखाय खारदैखौ संथार नां-नांथारगौ जायो आरो
औ
बर' समासनि सारादु खुंनायाव नारजि खाजि होआब्लानो थैनाय मानसिखौ बिदाय होनाय जाया होननानै फोथायनाय दङ आरो बर'फोरनाव बेबायदिनो सबाय ओंख्रिखौबो संनायाव खारदै नांथारगौ जायो खारदै होनानै सङाब्ला सबाया रुयनो नागिरा आरो जेंगाब गाब जानानै थायो आरो ओंख्रियाव बायदि मस्ला होनानै संब्लाबो मोदोमखाङा आरो बेखायनो ओ बर'फोरा सबाइ ओंख्रिखौ खारदै होनानै दाउ बा बेदर अमा बेदर ना आरो साम'जों गोथावै संनाय जायो आरो सबाइ ओंख्रिखौ
औ
बेबायदिनो अनला ओंख्रियावबो खारदैखौ होनानै सङाब्ला गोथाव जाया बा खारदै होआब्ला अनला ओंख्रि जाया होननानै बुङो नाथाय बर'फोरा जायगा लाना जायगा अनला ओंख्रियाव खारदै होआलासिनोबो थाइगिर बा खारदैफोरखौ होनानै मोखि संनानै जायो आरो आरो बिदिनो लाइ मैगंखौबो अनला खारदै होफाना अनला फाख्रिबो संनाय जायो अनला ओंख्रियाव ओ बांसिन दाउ बेदर होनानै सङो नाथाय अमा बेदरखौबो गोथाङै एवनानै बा गोरान खालामनानै अनला ओंख्रियाव होनानै सङो आरो बेबायदिनो ओ गोखै होनानै मोखि संनाय बा अनला ओंख्रियाव ना होनानै बांसिन संनाय जायो बर'फोरनि हाथासुनियाव हिनजाव गोदान बा दाउजो अनला खारदै ओंख्रि संनाय रायजोनो जाहोनांगौ जायो बेखायनो लाइ लाफा बा बुथुवा खुदुना मैगंफोरखौ बुथुमनानै खारदै होनानै बर'फोरा खारदै ओंख्रिबो संनाय जायो आरो
बे
बेबायदिनो लाइ लाफा बा बायदि मैगंनि ओंख्रियाव बांसिनै ना होनानै संनानै जायो नाथाय दाउ बेदर होनानैबो खारदै ओंख्रि संनाय जायो
औ औ
खारदै होनानै संनायनि अनगायैबो बायदिमैया मैगं जेरै सेवालि बिबार बासिगि बिबार बेफोरखौबो जोङो ना बा अमा बेदरखौ खारदै होनानै रुदुबनानै रोसि संनानै जायो आरो दैखौ फोराननानै भाजा बायदि बानायनानै लाथा खालामनानैबो जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो खायसेफ्रा ओ मुदुफल बिलाइफोरखौबो खारदै होनानै एसे ओ संख्रि होनानै जे बानलु बा मस्ला होनानै एसे ओ रुदुबनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा खारदै मैगं जानाय गोबां बर'फोरनाव दङ एबायदिनो ओ नारजिखौ जोङो रुदबनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो जे नारजिखौ ओ बिदिनो ना फिसा थायोब्ला ना फिसाखौ एवफ्राननानै बेवहाय दै एसे होनानै गोदौब्ला नारजिखौ ओ सिफ्लेनानै बिनि गुन्दैखौ होनानै खारै खारै इसे बिदिनो संख्रै इसे ओ ओ सामब्राम गुफुर फानलु होनानै ओ संनानै जायो आरो आरो बेबायदिनो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा औवानिफ्राय गाजा ओंखारनाय जे औवा मेवाइ बे औवा मेवाइफोरखौ खौ जोङो अनला खारैजों जायोब्ला गोथाव जायो आरो
औ औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि बा सबाय ओंख्रि दा जायखि जाया ओ खारदैजों जानाय ओंख्रिफोरखौ माबायदि संनानै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो मान हागोन ना?
औ हागोन दा ओ अन-अनला ओंख्रि होनोब्ला बे अनला ओंख्रिया ओ बर' ओ बे अनला ओंख्रिखौ ओ बर' हारिनि ओ मैगं हिसाबैबो ओ बुंनाय जायो।
औ
बे अनला ओंख्रिखौ ओ गिबियावनो दैखौ फुदुंनानै गिबियावनो दैखौ फुदुङो
औ
आरो बेै माइरं ओ माइरंखौ ओ दैयाव एसे सोमनानै बेखौ दिंखि एबा वाल बायदियाव दैनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ ओ बे माइ रं गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव ओ होनो गारनानै होनांगौ आरो बेजों लोगोसे ओ एसे ओ सामब्राम बानलु बायदिफोरखौबो देनानै होफायो।
औ
ओ बिनि गेजेरजों ओ बै माइरं गुन्दैजों दैजों गोरोबनानै बियो लाथा जायो।
औ
आरो बेयाव ओ लाइ बायदि लाइ खासिथारा बायदिखौ गारनानै होयोब्ला बियो आरो बांसिन मोदोमसिनो
औ
आरो बिब्दिनो बेदर बायदिफोर होयोब्ला बेदर ना बायदिफोर ओ होफायोबा आरो गोथाव गोथावसिन मोनजायो।
औ आरो खारैखौबो नांजासे होनांगौ अब्लासो गो गोथाव मोनजायो नङा होनबा?
औ औ औ खारै आरो जाब्रां बेखौ होनांगौ आरो दैज्लां बोथोरनि समाव जेब्ला औवाया बेयाव बे अनला ओंख्रियाव ओ होफाजायो
बिब्दिनो गुबुन फारसे नार ओ नारजि नारजि मैगं बुङोब्ला ओ गिबियावनो बेखौ ओ फाथोनिफ्राय बानायनानै फाथोखौ गिबियावनो हानानै बेखौ खौ सान्दुं बायदियाव फोराननानै बेखौ नारजिखौ बानायनाय जायो।
औ
ओ गिबियावनो बे नारजिखौ दैजों रुगारनानै
औ
उनाव आरो बिब्दिनो खारै संख्रि बायदि होनानै थाव होनानै संफिननाय जायो। आरो बे नारजि ओंख्रिखौ ओ बिब्दिनो गुरै गेब्लेेजासे रुइहोनानै बिब्दिनो अमा बेदर बयलार बायदिफोरखौ बिब्दिनो आलदा एवफ्रामग्रोना नै ओ उनाव नारजि ओंख्रियाव लगायनानै होयोब्ला बियो आरो गोथावसिन जायो
औ
दा नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ